नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों दे खोनादों ना आंनिखो?
खोनादों।
औ।
ओरैनो ओंखामफोर जाखांबाय ना?
ओंखाम जाखांबाय जानाया माबा जाबाय सबाय बिमा। सबायबिमाजों आलु।
ओरैनो थिगानो दंजो बो ना?
अमुथिं थिगानो दं दे। मोजांथ' नोंसोरनालाय?
मोजांङानो। थिगानो दङ।
औ औ।
ओरैनो आबाद फोरा ओ
औ माइ गायो एसे ओ जानो आन्था। एसे गायो आरो। ओमफ्राय दा गायनो जाथ'वाखैनो माने खोथियाबो जाथ'वाखै ओमफ्राय फारसेथिं दैबो गैया।
आतसा।
रानस्राव स जोंना माने दंग' दंब्लाबो गैयाना। दै फैनायनि दैनि सुबुबिदा गैया। बे अखानि सायावसो नारनो गोनां जायो आरो
औ औ जोंनाबो बिदिनो एखे। दासिमबो माबानो मोना। खोथियाखौनो फोनोनो मोनाखै।
औ औ
बे अखा मोनैनि थाखायनो बिदिनो जानानै दं आरो। ओरैनो खय बिगासो सो गायो नोंथां?
ओै सात बिगा ओरैनो गायजोबबा दस बिगा जायो। बेनिफ्राय सात बिगासोल' गायगोन आरो। फ्राय तिन बिगासो आव मोसौ मोसौ बोरमा दं एसे बेखौ माने लाखिनो थाखाय एसे लाखिना दोनो आरो ओमफ्राय सात बिगासो। स गायनाय जागोन।
ओम।
खोथियालाय फोजोबना दोनबाय ओमफ्राय गायनो एसे साननैसो नांबावगोन आरो। साननैसोनि उनाव दैसे गोलैबा गायनोसै
ओम ओरैनो मा मा माइ गायो नैबे दा बोथोराव
दा बोथोराव गायनाया बे गोथौफोराव गोथौ हाफोराव रनजित गायो बाहादुर गायो ओनिफ्राय बोरि हाफ्राव बे बंग'लक्षमि मासुरि
औ
ओनिफ्राय मा होनो बेखौ इ मा होनो मासुरि आरो रन्जना बेफोर खौ गायो आरो जोंनि नै थिं हाय
उम ओरैनो ओ हालौनाया माजों हालौनानै गायो जेनेबा
हालेवनायाथ दाना टटेलि मोसौ हाला गैला होनजा खोनो होनजायो ट्रेक्टर ट्रेक्टर गोजा जाजोबबाय मोस सौ हाला दाना ततेलि गैला
औ
उम
ओरैनो बे सात बिगासो गायनायावहाय बेसेबांसो आबादखौ थिखांनो हायो
अ प्रडाक्सना उम हा लाना हा अथ्र मनाहालागै जायो ओमफ्राय हा लाना हा बार तेर
उम मोजानङानो होनबा
उम उम एभारेजस्ट हिसाबै तेर सुदद मनखौ हमजायो आरो एभारेेजट हिसाबै
अ ओ ओ
बांद्राय बिदि गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा
ओ उम उम
हाया हानि गुना गैला माने एसे कमिबाय आगोल जायोमोन माइफ्रा दाना एसे कम जाहोनो हमबाय।
औ ओरैनो औ हासार फोर बाहायोना
औ हासार केमिकेल गोबोर दाना गोबोरफोरखौ मोननो नागिरला बे केमिकेलखौनो बां बांसिन बाहायनाय जायो।
हु
अ ओरैनो गोबोरफोरखौलाय बाहायनो हायोब्ला मोजां आरो माबा नेथचारेल
औ
अरगेनिक हासारफोरखौ बाहायनो हायोब्ला
औ
प्रडाकसनखौबो बांसिन मोनो। आरो हानि गुनाबो कनस्टेन लेबेलाव थाबाय थायो।
औ औ
नोंथांमोननिथिं मा मा जायो मा मा आबाद मव
जोंनिथिंबो बे माइयानो जेबनर जेन'बा ओ नैबे जोसा। माइब्रा ओमफाय रनजिद जिथ होननाय दङ मोनसे
औ औ
बेखौहाय मावो आरो। जोंनाबो बिदिनो आथ बिगासो दङ।
औ
न'आवनो ओ खेथि खालामो।
औ
ओ गासै बिद बिदिनो ओ साइद सत्तुर मनसो दिखांनो हाय आरो।
आनसा सा मोनसेआव आनसा औ मजांआनो दे
औ
दंग'फोरनि दैफोरनि सुबिदा दंबा
ओरैनो नो बिदि गैया बे थारमाने सलार पामनि दंमोन बेजोंहाय खुनुरुखुम सोलिदोंमोन आरो।
आथसा औ
उम बेनिफ्राय नैबे लास जे हागंफोरनि थायो। बे फागुंनिखौहाय दा एडभान्स माखासेया गायबाय आरो बिसोना थारमाने दैनि बुहुद अभाब जायो दंगफोरबो गैया हागंनि हा जाहैबाय नालाय
औ औ औ बे माने ओम ओम
बेयावहाय बांसिन अखाखौनो नेनानै गायनाय जायो आरो
उम उम
जोंनि बायदिनो आरो
औ औ
मार्केटफोराव माबाखौ प्रडाक्टखौ दिहुननानै फानो ना ओरैनो नआवनो बाहायो नोंथांमोनहा
ओरैनो जोंना कमारसियेल लेभेलाव नङा नालाय माखासेया ओरैनो एसे एनै हाथायाव लाङो बाजाराव ओमफ्राय नसे ननै बिदि माने नआवनो बे बे बेपारि फोरफोरखौ लिंहरनानै हरो आरो ननो लेंहरनानै लांफैयो।
औ
ओय माखासेया जाबाय ओरैनो खास्रा खुस्रा स्रा फानो। बिस्रो ओरैनो मनसे मननै बे हाथायाव लाङो। बाजाराव उम
ओरैनो न'आव लांफैनाया बेसेबांसिम होयो जेनबा रांखौहाय?
न'आव लांफैनाया मन दाथ' मन आथस नामा स सोलिदों नामा?
अ'
मन उम मन आदस' आ मन आदस' बाजाराव हैैनायाबो एख खियानो खिन्थु बाज जाराव लाङोबा एसे खरसा दङ। मासुल होनांबाय ओं मासुल होनांबाय आरो केरिं चार्ज थाबाय मा मा होयो एसे खरस सा जायो आरो। बाजाराव लाङोबा फ्राय जुदि न'आव लांफैयोब्ला बेख खिनि खारसाया एसे सो दाद जायो।
औ ओं जोंनाथ' ओरैनो दाथ' दैज्लां सिजेननि औ गायसै ओम फाय दाखलि थांनाय बावै मेसेंनिबो ओ जोंनिया माबा खालामो आरो माइखौहाय ओ आबाद खालामो।
औ
मोननै सिजोन थारमाने माइखौनो जोंना ओ आबाद मावो आरो औ मोनसे मेचें औ औ बेयो थारमाने दाखोलि नै बावैसो दिखो खांजोब दों बयहाबो ओमफ्राय नै फिर नैबेखौहाय जुरिफिनसैलाय आरो
औ औ
ओम नोंथांमोननावथ' मोनसेल' सिजेन
बे मोनसेल' औ मोनसेल' सिजोन दासो साफा सानै थांनाय एक बोसोरसो जाबाय दां दुइ बोसोरसो जाबाय खोमा न'फा न'नै मेसेंनिखौ गायनो माने जागायजेेनदों
अ ओरैनो बै सलारजों ना माबा बे सेल'जों
औ सेल' सोरबा एसे दाना जायगा जायगा सलारबो दोङो सलारबो फैबाय ओमफ्राय दाना बांसिन थिन बे सेल' सेल' फबना ला दों निजा निजा गावबा गाव
औ औ
जों माने से न'फा न'नै गायनो हमदों।
औ
मोजां जायो न'से न'नै मोजां जायो माइआ गायोबा औ औ डाबल खेथि खालामनो हायोबाथ' डाबल प्रडाक्सन मोनबाय डाबल इं खाम जाहैबाय।
औ
प्रब्लेमा बे दैनि थाखायनो ओम ओमफ्राय फारसेथिं आरो मोसौ बोरमा
औ
ओ जुदि बयबो गायोब्ला होमबानिया मोसौ बोरमानिफ्रायबो सेफ जायो। जुदि आरो न'से न'नैल' मावोब्ला बे मोसौ बोरमाफोरा माबा जायोना उदां हगारना होनाय जायोना?
औ औ
से उतपादा बारा जायो आरो।
औ औ आबादा नस
नस्थ' जायो औ उम।
ओरैनो न'खरफ्राव मोजाङैनो दंजोबो
दासान्दि दंथ'यो। मोजांथ'।
होमबाथ' बोथोर फैलायबाय एबार ओ जुरिनोसैलाय नङा हो
औ औ औ ए मथा मथि दस दस दिन सोबा गायनो जासिगोन आरो आंनाबो। बे अखाया फैबा नो गायनो जासिगोन खोथियायाबो जा होलांबाय। एनिफ्राय बांसिनानो आंना माबा गोथौ
अ
गोथौहा ओमफ्राय खोथयाखौ फार्स्ट टाइम जागायनो गोनां जायो गोथौ हाना फ्राय बे जागायनानै से गायनाय जायो ओमफ्राय आंना जुलाइनि लास्ट बा आगष्टनि फार्स्टआवसो गायो।
औ उम उम औ। दा ओ ओ लास्ट जायोना?
उम
दा नोंथांनि ओ न'खरनि फारसेनिफ्राय आबादनि बिथिङाव फोरमायनायनि थाखाय ओ आंनि फारसेनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ औ थेंक इउ
नोंथांनिफ्राय नोंथांनिसिम आं गोजोननाय जासिहरबाय जोंनि रायलायनायखौ बेखि खिनियावहाय दोनथ'सिगोन
औ दे औ गोजोन्थों दे